खोनादों ना नोंथां?
औ नोंथां आं खोनागासिनो।
नोंथां अब्ला जोंहा मोनसे आयदा लानानै सावरायज्लायसै नामा नोंथां।
औ नोंथां औ जागोन।
अब्ला बर'नि बुंख' दाथाराव मुंदांखां ख्रिफोरनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां
औ बेयो मोनसे जोबोद मोजां नोंथां सावरायनो हागोन जोङो।
सावरायनो हागोन ना नोंथां नों बुंग्रोनो हागोनना फोरमाय
हागोन नोंथां हागोन हागोन। जेरै आ औ नोंथां दे दे जेरै जों गोदोनिफ्रायनो नुनो मोनखानाय नोंथां जोंनि बर'नि ओंख्रिफोरा गोबां जोंनि ओ नेचारेल जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंथारो
हाग्रानिनो बिलाइ बा बेन्दों बेफोरखौनो जों जा हिसाबै बेफोरखौनो जाबोदोंमोन। थ' ट्राइबेल हिसाबै जोङो बेफोर हाग्रानि जेनाखि मोननाय जिब जुनार टाइम मैगं थायगं गोबां जाबोदों नङा होमबा नोंथां जेरै बिनिनो हाग्रायाव मोननाय जेनाखि बेन्दोंफोर बा लाइफांफोर जेनाखि जोंनि जायखौ जोङो न'आवहाय फोनानै जाया बेखौ बुंग्रोसै आङो थां जुदि जोङो ओ नोजोर होनो थाङोब्ला नोंथां जोंनि जेनाखि हागानिफ्राय मोननाय ओंख्रिफोर बेफोरो जाहैबाय जोंनि जेरै आ बै लाफा सायख' दाउ फेन्दा आरो खिफि बेेन्द बा ओ जेरै दौस्रेम थास' बा ऐ खांख्रिं जायखौना मोन हाग्रायावहाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
खोनादों ना नोंथाङा औ दा आ औ बे फोर गासैबो जेनाखिनाय मैगंफोर बेनिफ्रायबो बां गोबांसिन दंबावो जायखौ जों मुं मिथिजोबा आरो मख'जोबनोबो हाया नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां नोंगौ
औ दा जोंनि बेफोरनिनो जोंनि जेनाखि न'आव जानाय जेनाखि लाफा मैगं आरो ओ जेरै आलु आरो फान्थाव कपि आरो गोबां बिदिनो बायदिसिना टमेट' बा फान्थ एम्बु बेफोरखौ जोङो न'आवहाय आबाद खालामना जायो ओंख्रिफोरखौ
नंगौ नोंथां
ओ दिनै जोंनि ओंख्रिफोर होनना बुङोब्ला जोङो माखासे जोङो जियाय तेक मोननाय ओंख्रिफोर दङ जेराव जोङो फारियै गोग्लैयो अनला ओंख्रि नारजिजों अमाजों नाफाम बेफोरखौ जोंनि ओरैबायदि गोदोनिफ्रायनो जाबोनाय हिसाबै जों बेफोरखौ बर' हारिनि मोनसे सिनायथि जियै टेक मोनबाय नङा होमा नोंथां दा जोङो अनला ओंख्रि होनना बुङोब्ला अनला ओंख्रिखौ जों बोरै संना जायो बेनि सोमोन्दैबो आं नोंथांनि सिगाङाव एसे बुंफुनो होसै जोंनि ओनसोलाव माबोरै जानाय जायो बेफोरखौ दा जोङो नोंथां अनलाखौ ओरैबायदि संजायो जोंनि ओनसोलाव ओ गिबिथारावनो जोङो जे नाखौ जों ओ अनला ओंख्रि जानो थाखाय जोंनो माइरंनि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां जाय ओंखाम ओंखामखौ जों जायो ओ बेनिनो जों माइरं बे माइरंखौनो जोङो दैयाव सोमना दोनो एसे गोबाव सम ओ बिदिनो ओ थामजि मिनिट बा ओ दजि मिनिट बेफोरबायदि जों सोमनानै दोनग्रो दैयाव सङैनि सिगां जेब्लानाखि बे एसे गरै जायो बेखौ जोङो ओ माबाफोरावहाय उवालफोराव जोङो ओ देयो गायहेनजों देनानै जेलानाखि बियो गुन्दै जायो अब्ला जों बेखौहाय ओ बहननानै दोनो माबा मोनसे खुरै बा माबा मोनसे गामलाफोराव आगजों लानानै आरो बिनि उनाव जोङो जेजों जेजों जों जागोन अनलाखौ जेरै दाउ बा अमा बा ना जेरै जोंनाथ' ओरैनो दाउ गोदोनिफ्राय जोंहा बर'फोरा न'आव दाउ फिनानै जाबोबोग्रा हारिखा
ओ बे दाउफोरखौ सिथारना लानानै गोदाना ला लानानै जोङो खौ गिबिथारावनो जोङो होनांगौखिनि जेनाखि मस्ला मस्लिफोर होनानै जोङो माबाखौहाय दाउखौ एवग्रोयो एवनानै जों बेखौ मोजां फोमोनना लाग्रोनानै दै होनानै मोजां गोदौहोनै फो ना लायो
औ नोंगौ थारै नों
बेनि उनाव जोङो अनलाखौहाय जायनाखि अननाय गुन्दै बा अन होनना बुङो बेखौ जोङो दैयावहाय ओ आरामसे गलायनानै लाव लाव खालामो बिनि उनाव जोङो खालामनानै जोङो जेनाखि जोंनि संना लानाय जेनाखि दाउ बेखौ जों एवग्रोदोंमोन ना दै होनानै ओ बेखौ जोङो बेखौ जोङो बेयाव बै अनलाखौ दैजों गलायनानै जों बेयाव लखबना होयो आरो बिनिफ्राय जोङो बेयाव खारै एसे होना हायो। जाहाथे एसे रिमोननायनि बा एसे गुरै जानायनि जेखौ खारै होबो जोङो अनला ओंख्रियाव जोबोद मिलौवो नङा होनबा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ
बिदिनो गोबां गावनि सम नायनानै माबाखौहाय ओ दैफोरखौ होयो जेरै जोंङो जाग्राया साबेसे जागोन बेफोरनि हिसाबखौ लानानै जोङो दैखौ होनाय जायो। लोगोसे बिदिनो ओ दसे गोदौहोनानै जोङो बेखौ खानो खांनायजों बेखौ जादो जोबोद गोथाव जायो आरो नोंथां। दा जोंनि ओनसोलनि जेनाखि ओ अनला ओंख्रि संनानै जानाय बेफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांनो एसे फोरमायना होबाय। दा बेबायदिनो गोबां दंबावो जोंनि बर'नि जि आइ टेक मोननाय ओंख्रिफोर जेरै नारजि
औ नंगौ नोंथां।
बेफोरखौ जोङो ओ संनानै माबोरै जायो बेफोरनि माबाफोरा ओ आइडियाफोरा जोंनाव दंजोबखासै गासैबो बर' सुबुंफोरनावनो। नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
दा नोंथाङाबो नों थांमोननि ओनसोलाव गोदो गोदायनि दिनैसिमाव जों बर' हारिया मा मा मैगंफोरखौ जाबोदों हाग्रानि बबे मैगंफोरखौ जाबोदों माबायदि बेन्दों बेनला जाबोदों? न'आव मा मा जोङो आबाद खालामना जाबोदों? बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बुंना होदो आरो?
नंगौ नोंथां थारैनो नोंथां होननाय बायदि जोंनि ओनसोलनि फारसे आंबो फंनैसो बुंनि नोंथां जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि आरो। आरो मोनसे मख'जाथाव ओंख्रि दंबावो जाहैबाय। बे जाहैबाय नारजि अमा अमा मोनथाम बेबो जोंनि थाखाय बर'नि मोनसे जेटेक नाय ओंख्रि नङा होमब्ला नोंथां।
नोंगौ
नारजि अमायाबो नोंथां जेरैखम आं नारजिखौ जेरै बोरै बानाय एसे प्रसेसखौ खोन्थानो नोंथां आदब खायदाफोरखौ जेरै नारजि होनना बुङोब्ला बेनि सिगाङाव जोङो फाथो फोरनांगौ जायो नोंथां बा दुब्लि फोराव बा फोथारफोर माबाफोराव ज जों गावनि हाफोरावहाय बे नारजिखौहाय फोग्रोनना फोग्रोनना लानांगौ जायो फाथोखौ। ओमफ्राय जेब्ला बे फाथोआ समजों लोगोसे देरदोगोन देरबोनानै जेब्ला मोनसे सम फैयो। अब्ला बे फाथोखौहाय जोङो खानानै लायो। बिलाइखौहाय आरो बे बिलाइखौ जेब्ला जों खाहैनानै लानायनि उनाव जों बे फाथोखौ सान्दुं गोसा समफोराव। जोङो फोराननानै लायो आरो साननै सानथाम सानब्रै सानबा। बेफोरबायदि फोराननानै जेब्ला बे नारजिया गोरा गोदान महर लायो बिलाइआ अब्ला जों बेखौ मा खालामो नोंथां। माबा जेनेबा जोङो खाथुमनानै दोनो आरो। आरो नोंथां जेन'बा मनाफोराव बा बस्थाफोराव। बा माबा मोनसे जायगायाव जोङो जमा खाथुमनानै दोनब्राय जायो आरो। ओमफ्राय बेखौ जोङो मा खालामो उनाव नों जेब्ला जोङो माबा मोनसे ओंख्रिजों जानो गोसो जेनेा बा ना फोरजों बा अमाफोरजों जेनेबा जों जेब्ला अमाजों जानो गोसो। अब्ला जों मा खालामो बेखौ नोंथां बिलाइखौ जोङो दैयाव सोमना लाग्रोयो आरो नोंथां दैयाव सोमना लानानै मा खालामो बेखौ गुरै खालामो आरो जोङो बा दोफोराव बा कुकारफोराव होनानै बे बेखौहाय जोङो गाबहोग्रोयो आरो नोंथां। रुनानै लाग्रोयो ओमफ्राय बिनि उनाव जेब्ला बे बिलाइया गुर जेब्ला अमा बेदरा एवनानै ओम दै होस जानाय बायदि सम जाबाय अब्ला जों मा खालामो नोंथां बे नारजिखौहाय अमायाव होनाय जायो आरो ओमफाय जेब्ला होनोसै अब्लासो जों बेखौ मा होन्ना बुङो नोंथां नार्जिजों अमाजों होननानै बुं बुंनाय जायो आरो बेनि सिगां बियो नारजि होननानै मिथिनाय जाया बेखौ फाथो होननानैसो मिथ मिथिनाय जायो नोंथां जेब्ला बे प्रसेसा जानायनि उनावसो बेखौ नारजि होनना बुंनाय जायो नोंथां नारजि अमा बेयो जोंनि बर'नि थाखाय जोबोद मुंदांखा आरो आरो बेखौ जोंनि बर'नि जेसेबांखि आसाम ओनसोलाव बा नर्थ इस्ट ओनसोलाव जेसेबां बर' फोरनि हटेलफोर दं बेफोरावहाय मोनजानो मोननाय जायो आरो नोंथां मोनफ्रोमबो हटेलाव नो मोननाय जायो नारजि अमाखौ नोंथां आरो बे जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद बेसेन गोसा आरो मख'जाथ थाव ओंख्रि नोंथां आरो मोनसेया जाहैबाय जोंना साम' आरो सबाय नोंथां साम'खौबो जेरै दैनिफ्राय मोननाय जायो दैनिफ्राय लाबोनानै बेनि मोखांफोरखौ मोजाङै सुनानै साफ साफा खालामनानै बा संख्रिफोरजों बा मोनसे लेबुफोरजों मोजां साफा खालामनाय जायो बेनि जेसेबां मैला दं गासैबो बेफोरखौ सुग्रोना लानाय जायो नोंथां। ओमफाय बेनि उनावहायसो जोङो बेखौहाय ओंख्रि संनाय जायो नोंथां। बेयो खौ सबायजों जों जायो आरो लोगोसे जों एवनाबो जानो हायो बेयो जोबोद थार जोंनि थाखाय मुंदांखा सबायजों साम'आ नोंथां बेखौबो जोंनि जेसेबांखि आसाम ओनसोलाव बा नर्थ इस्ट ओनसोलाव जोंनि बर' हारिनि उम हटेलफोर दं बेफोरावहाय मोननो मोनजानो मोननाय जायो आरो। नोंथां बे जोंनि थाखाय जोबोद मुंदांखा ओंख्रि आरो बेनोसै नोंथां जोंनि जानाय लोंनाया जों बेनोसै जोंनि
औ नोंथां बेफोरबायदि जानाय-लायनायखौ जोङो बुंनानै औ फोजोबनो हाया। ओंख्रिया गोबां दं नङा होमबा नोंथां? जोंनि ओ बर' माहारि बा गुबुन सुबुं आ फोरा जेरै ओंख्रि जायो जों बेफोरखौ खुगाजों बुंना मख'जोबनो हाया बेखौ बुंना मख'बा जों गोबां सम नांगोन नङा होमबा नोंथां?
गोबां सम नांगौ नोंथां नंगौ अ
आ औ ओंखायनो जोङो
औ नोंथां जोंहा बिदिबा स
नोंथांनि ओनसोलाव जेनोखि ओंख्रिफोर बा मैगंफोर मोननाय बा आरो माबायदि जायो नोंथाङा आंनो खिन्थाना होबाइ
औ थारै नोंथां नोंथाङाबो फोरमायना होबाय आंबो गोजोननाय मोनबाय नों
दे बिदिब्ला गोजोनथोंसै नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोननाय थाबाय